बायदा औ
औ दे बुंदो।
जों ओरैनो माने सावराय सोलोंथाइ जोङो मानि सोलोंथाइखौ जिउआव मानो थाखाय नांगौ ओ जों सोलों फिथाइखौ जिउआव मानि थाखाय नांगौ बेनि सा याव नोंथाङा
औ जोङो सोलोंथाइखौ जिउआव मानो नांगौ? औ होननानै बुङोब्ला
औ खोनादों नों खोनादों ना
दे बुं।
औ जोङो सोलोंथाइखौहाय जिउआव मानो नांगौ होननानै बुङोब्ला जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो आगानावनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो आगानसेबो आवगायनो हाया होननानैबो बुंजायो आरो
औ
औ जेरैहाय जोङो मोनफ्रोम खामानि मावनायावनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो माबा मोनसे रोंनो थाखायबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। जेनेबा रोङै सोलोंनायानोथ जाहैबाय सोलोंथाइ नालाय जेखि खामानि मावा मानो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो दा दा बेबायदियावहाय जोङो सोलोंथाइ लानायावहाय जोंनि न'खरनि आबहावाया माबायदि जानो नांगोन बेखौहायबो नों एसे फोरमायदो।
औ। सोलोंथावै लानायाव न'खरनि हवा होनोबाथ' मा मोजाङानो जानां गोनना। न'खरनि आबहावाया मोजां जाबासो ओ सासे मानि फरायसाया माने सोलोंथाइ लानो मानि मोजां जागोन आरोना औ हेफाजाब होनांगोन। आरो बिजों लोगोसे ना दैदेननांगोन । बेखौ बे हेफाजाब होनायजों दैदेननांगोन औ दिथा होनांगोन लोगोसे बेखौ मानि दानि।
औ
गथ'बो खालामोना स्कुलाव थांनानै बा फरायसालियाव थांनानै। गावनि फिसाया माने फरायगोन फराययाखै बेखौहाय
ओं सोंफा सोंफा सोंहैनांसिगोन आरो
उदिस लागोन
औ
औ।
औ। सोरनिबा सोरनिबा न'खराव औ फरायसाया औ दा बेबायदियावहाय सोरनिबा सोरनिबा न'खरावहाय ओं लोंनाय जानाय जुमाय लोंनाय मानाय दावराव खामनाय बेबायदि । बिदि आब'हावाबो थायो ने? उम औ ।
लोगोसे बेबायदि माने नखरावहाय दावराव दावसि खालामा बानो गोदोनि समाव दथमा सुबिदाया ना जोंना मानि बिदिनो जौ जुवाजोंनो न'खरनि सुबुं हो गोदोनानै थायोमोन फिसाफोरखौबो मानि बेफोरबायदि फरायनो सुबुरुन होननाय बा बोसोन होनाय रावबो गैयामोन। आथिखालाव जो जाबायदि मानि सोलोंथाइ गोनां मानसि ओंखारबाय ना बेजों लोगोसे जोङो फरायसाफोरखौ बोसोन होनायजों आथिखालाव मानि बे फरायसाफ्रा एसेबाबो जौगादों औ। जौगादों बा सोलोंथाइयाव जौगालांनायखौ जों नुनो मोन दों आरो
औ।
ओ बिनि फारागनि सोमोन्दै गोदोनि आरो दानि फारागनि सोमोन्दै नोंथांयाबो फंनैसो
नखरनि आबहावा
बुंदो था बि मोनोन ना आ-आ थ माबादि औ समाजनि बा नखरनि ओ। ओम ।
औ गोदोनि दिनावथ बेबायदिनो आइजोफोरखौबो बाहेरायाव ओंखारनोनो होयामोन जेनेबा ननिफ्राय बायजोयाव ओंखारनोनो होयामोन सोलोंथाइ लानो थाखायबो आरो मोनसे समाव जोंनि भारतया गुबुननि आथिं सिङाव थानायलाय गोबां सोलोंथाइ लानायावहाय माने सोलोंथाइ लानो हाया जानानै थायोमोन आरो दानि दिनावथ' जोंनियाहाय गामियावनो गामियावनो गामि गोबां फरायसालि गुदि फरायसालि गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि गायसननाय जाबाय। दा बेबायदियावहाय जोंनि थाखाय गोबां सु सुबिदा जाबाय आरो।
औ
बिनि अनगायैबो आरो सरखारि फरायसालिनि अनगायैबो गामि गामियावनो गावारि फसंथानफोर फरायसालि गायसननाय बो जाबाय गोबांनो। बर' मिडियामानो होन इंलिस मेडियामानो होन एसामिस मिडियामानो होन औ दा बैबायदियावहाय जोङो जेखि मिडियामाव नो मा बिजोङावनो फरायनो गोसो जाया मानो बेखौहाय जोङो गावनि गोसो बायदि लानानै सोलोंनो हानाय जाबाय आरो बिमा फिफाफोरनि थाखायबो मोजां जाबाय माने गामियावनो जाबाय नालाय
उम
उम गोदोनि दिनावथ' नङाबा अबावबा आस्रमफोराव थांनानै बेबायदिनो सोलोंथाइसो लानो गोनां जायोमोन नालाय।
औ
औ दानिया न'आवनो थानानै गामिनि गुदि फरायसालिफ्रावनो थांनानै बा खाथिनि फरायसालियावनो थांनानै गोबां फरायहैनो हानाय जाबाय आरो दा बेबादियावलाय आरो फरायसालियावलाय जोङो मोजां फरायसालिया गंसे फरायसालिया बेखौहाय नोंबो एसे फोरमायदोलाय
गंसे फरायसालिया मोजां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय माने गिबियावहाय माने मोजां मोजां माने फोरोंगिरिफोर ए माने बे फरायलिनि माने थासारियाबो मोजां जानां गोन
औ।
माने बेयावहाय माने मोजां सुबिदाफोर थानांगोन ना मोजाङै माने जोङो फरायनो हायो जा बेन्स बेफोरबायदिखौबो जोङो मोजाङै थाबासो अब्लासो मानि फरायसाफ्रा गोसो जागोन ना? बायला जिला बेफोरबायदि स्कुलाव थांनोथ' रावबो गोसो जायाना माने बायला जिला बे फराय फरायसालिफ्रावथ थाङोबा माने बे बायला जिलाफोरखौ नुनानैनो गोसोफ्रा बायो। ना बेखायनो माने सोलोंथाइ फसंथानफोरा माने मोजां जायोबा एसे मोजां जायो आरोना लोगोसे माने फोरोंगिरिफ्रा गोरों बा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां। फोरोंगिरिफोर जानांगोन ना लोगोसे बिसोरखौ माने इसे बुजायनो हानाय ना?
औ औ ओ फोरोंनायजों लोगोसे मोजां गियान होनायजोंसो जायो नालाय। उम
बेफोरनो थानांगोन आरोना। ओम।
बेबायदिनो फरायसालियावहाय थाखो खथायाबो मोजां जानांगोन ना बेनिख फाय जों बेख खौ मोननो हायो आरो जोहाय ब्लेक बर्डफोराबो मोजां थानांगोन। बेवहाय बिजाबफोथ खोमनि मोननो थाखाय लाइब्रेरि। बा बिजाब बाख्रिबो थाब्ला मोजां जायो ना।
औ।
औ आरो बिदिनो मावख'आवहाय मावनाय जेनबा अफिसफ्राव मावनाय बिसोरबो मोजां जानो नांगोन आरो ना।
औ
उम गासैबो बेफोरनिफ्रायसो जायो नालाय मोनसे सोलोंथाइ फसंथाना
औ।
उम आरो समाजावथ' जेनेबा गोबां मोजां गाज्रि मानसि थायोना। बेबायदि मोजां गाज्रि ज्रि मानसिफोरनि गेजेरावहाय सासे सोलोंसाया माबायदि गाव सोलोंथाइखौ लालांनो हायो जेनबा माबायदिजों लोगो जायोब्ला मोजां सोलोंथाइ लालांनो हायो बेखौहाय एसे फोरमायदो।
औ समाजावथ' गोबां रोखो मनि मानसि थायो नालाय ना। मोजांबो गाज्रिबो ना जोङो गं फरायसालियाव थाङोबाथ' गोबां रोख खोमनि लोगो लोगो मोनोना? मालाबा गाज्रि लोगोबो। मालाबा नोंखौ माने हेफाजा जाब होनानैबो ना बेबायदि हेफाजाब होग्रा लोग गोबो मोनगोन मालाबा नोंख खौ माने हेफाजाब होयो। सायावल'सो ना सि ङावहाय माने नोंखौ गाज्रि साननाय नोंखौ माने सुथुर सान
उम।
दानाय बेखौ जोङो मे लोगो सायख'नायावबो मे नोजोर होनांगोन आरोना जोंङो माबायदि सोरजों लोगो जायोबा जोङो माने फरायनाया मोजां जागोन ना बेफोरखौ जोङो औ। बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंसो सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो ना मानि लोगोनि खिथु खिथु थो थांबाबो जानाय नङा। आरोना लोगोसे गावबो माखासे औ गावबो मैसे सांग्रां थानानै गावनि फरायनायनि सायाव माने नोजोर होनो नांगोन ना गुबुना फराय फरायालासिनो ओरैनो फरायसालियावल थांलाय फैलाय खालामबा फरायसायाबो बिदि खालामफायोबा माने औ। मोजां जानाय नङा आरोना सोलोंथाइयाव। बेखौ नोजोर बोनानै मानि गावबो एस सांग्राङै। मानि फरायलाङोबा औ गावनो देरहासार जागोन आरोना जिउआवहाय
बेबायदिनो जोङो जेनेबा मोजां लोगो नायनाय आरो न' खरारि दिथा होनाय आरो फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्राबो मोजां जानाय थाखो खथा मोजां जानाय बेफोरनो सासे फरायसानि सायावहाय मोजां गोहोम खोलैयो आ रो गाज्रि गोहोम खोख खोलैयो होननानै जों दा सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय आरो ना।
औ
औ
लोगोसे सोरबायदि नि बोसोनखौ लानांगोन ना बेफोरबायदिखौ माने गावबो सांग्रां जानानै नोजोर होनाय
औ मानसिफ्राथ' मोजांबो बोसोन होगोन गाज्रिबो बोसोन होगोन नालाय
औ बिनि गेजेराव माने सायख'नानै लानो रोंनांगोन आरो गाव
औ बे गावनि सायाव जाबाय आरो।
औ
उम।
अब्लाना मोन सावरायनायखौ बेयावनो दोन बुंनोसैना?
औ औ। जागोन दे औ